दोंना ओनथाङा
औ नोंथां खोनादों थारैनो
ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय
औ
औ ओ आं नोंथांजों ओ दान्दिसे सम जोङो ओ जेन'बा दैलां दाथ' दैलां बोथोर नङा होमबा? बेयाव दैबाना जानायाव जोङो दैमाफोराव मा मा ना गुरनानै बा सारनानै मोनो नोंथांजों एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम हा गोनना आंनो
औ हागोन नोंथां
औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांमोननिथिंजाय मा मा ना मोननाय जायो ओरैनो नोंथां?
औ दाथ' जोंनि ओ जोंनि ओनसोलाव फुख्रियाव ओ ना फिसिनायनि अनगायैबो जोंना दुब्लि फोथार बेफोरबायदियाव ना फोरखौ मोनो जेरै जोंना ओ दै जायोब्ला बाल्लि ना बिदिनो ना गोरै ना ना फिथिख्रि बे नाथुर ना बेफोरबायदि ओ नाफोरखौ मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
बिदिनो ओ नोंथांमोना आरो जेन'बा जेखाइ उम जे आरो आस्रा जे बेफोर जेजों सारफेरो नामा नों नोंथांमोना?
नोंथां सा ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोर आस्रा जे एबा जोंनिया ओ आइजोफोरा जोंना ओ जेखाइ खबाय लानानै गुरहैयो जोंना ओ हौवा माहारि एबा जों ओ सेंग्रा बायदिसिना सुबुंफोरा जोंना ओ आस्रा जे लानानै थाङो एबा ओ बिदिनो बायदिसिना सेन बिदिनो सा सेन सानानै एबा लाङि सानानै बिदिनो जोंना नाफोरखौ गोबां हमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। बेनि औ बिनि बागैबो जोंनाहाय ओ बिदिनो हर जायोब्ला ओ बिदिनो टर्स लायै लायै जोंना ना दाननाय थांनाय बिदि ओ गोबां सुबुंखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। औ।
ओ नोंथाङाबो मायाबाफोर सोंनो सानोबा नोंथां सोंजागोन?
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोल ओनसोलावबो गोदोनि बायदि दाबो गोबां नाफोरखौ मोनबाय थायोना गोदोनि रुजुनायाव दानि मुगायाव खम जालांनायखौ नुनो मोनदों दा? आंनो सुंद'यै फोरमायना होगोन।
ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोदोनि बायदियानो ओ जेरै जोङो गोदोबो साम', नाथुर ना, फिथिखि ना ना बाला बो बोथिया बेफोरखौ मोननाय जायोमोन नालाय। आथिखालावबो जोंनि दा खाथियावनो दैमा दं नालाय बे दैमायाव जोङो बेफोरखौ दाबो मोननाय जायो आरो नोंथां। ओं जोङो। औ गोजां बोथोराव बांसिन बाला बोथियाखौ मोननाय जायो। बाला बे बाला बो बोथिया बाला सिं सिं हाबनानै थायो नालाय। बेयाव जोङो जेंगाय लानानै जोङो। ग्रुरबानो जोङो बाला बोथियाखौ मोननाय जायो आरो नोंथां औ। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जे सानानै जोङो जेजों ना बोनानै जोङो ना गोलाव मावा ना फिथ्रिखि ना बेफोरखौ जोङो मोननाय जायो आरो।
औ।
नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दंग' एबा फुख्रिफोराव मा मा ना फिसिनाय जायो नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलावथ' गोबाङानो गोबां गिदिर गिदिर फुख्रि दङो बेफोराव जोंना ओ रौ, मिरग्रा बिदिनो भौगा, ग्रास काट, कमलकाट बेजों लोगोसे दा जोंना ओ पाम प्लेड बायदिखौ जोङो एबा सितल ना बेफोरबायदि नाफोरखौ जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो। एबा जोङो बेफोर बेफोर ना फिसि फिनायनि बेजोंनो जोंहा गोबां मुलाम्फाबो जायो होननानै जों मिथिना मोनो। मानोना जोंना फुख्रि गोदिर थाब्ला बे फुख्रियाव जोंना ना हेंगारनानै बे नाखौ मोजाङै जोथोन लायोबा एबा आदार बायदिसिनाखौ जोङो जोथोनै होयोब्ला अब्ला बे नाया ओं बे ओ फुख्रियावनो जोंहा बोसोरसेयावनो नैजि रोजा बाहायदोंबा जोंहा से लाखहालागै मोननाय बिदि जोंना जोङो नुनो मोनदों एबा खोनानो मोनदों बे बाथ्राखौ खौ बिदिनो जोंनाहाय गोबां बर' सुबुंफोरानो बिदि ओ ना फिसिनायजोंबो ओ गोबां रां खामायनो हादोंना। जोंहा फुख्रि गैजायै एबा बेफोरबायदि ओ गैजायै सुबुंफोराबो जोंना ओ बेफोरबायदि दुब्लि बायदि सिनानिफ्राय नाखौ हमनानै फाननानैबो बिसोरबो जोंना गोबां रांखौ खामायनायखौ जोङो नुनो मोनो बिसोर सोर जोंना ओ नाखौ मोनोब्ला जेनेबा ओ फाननो लाङो आरो बे नाखौ बिसोरो फानजोबनो हायाबा न'आव जानाय ओ जाजुबनो हायाबा बेखौ फोरानना दोननानै ना गोरान हिसाबै उनावहाय फाननाय एबा ओ नाथुर गोरान हिसाबै उनाव फाननाय बे फोरखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां।
औ औ नंगौ। औ ओ आरो दाथ' ओ दैज्लां बोथोराव जोङो माइ माइनि दुब्लि जेनेबा माइयाव ओ बिदिनो माइ गेजेर गेजेर जों ख'खा सानाय नुनो मोनो नङा होमबा नों थां औ। ओ दा बे ख'खाफोराव मा मा ना हाबो नोंथाङा मिथि गौ नामा नोंथां जेनेबा मा मा दुब्लिफोराव मा ना बांसिन थायो?
औ ओ ख'खा सानाय बि ओ बिदियावथ' जोंना बांसिनानो ओ ना गिदिरआसो नांखायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिया ख'खा बे ख'खायाव जोंहा ओ ना फिसाया ओ थालांनो नागिरा मानो होननानै बुङोबा बेनि हेबनायानो जोंना जोबोर गिसें गिसेें - नाथाय जोंना ओ बिदिनो सानानैहाय ओ सेंना बिदिनो गोरि ना बायदिसिनाखौ हाबनायखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोंना फिथिख्रि गिदिर गिदिर बायदिसिना नायाबो हाबना थायो बिदिनो औ।
थाङा ओ नोंथाङा दा मा नाखौ ओ जेन'बा जानानै बांसिन मोजां मोनो ओरैनो?
औ आंथ' ओ दा नाफोरनि गेजेराव आंहा सेंना सेंना खौनो आं बांसिन ओ जानो मोजां मोनो मानो होननानै बुंब्ला जोंनाथ' ओ बि खौ दानि ओ दैज्लां बोथोरनि सि समावहाय जोंहा फुंफोराव बारा एंख्रि संनानै जानो टाइम एबा सम गैया बिदिनो खामानि मावनाय दामानि मावनाय गोबां आथ थुर जायो। दुब्लि फोथाराव खामानि मावहैनो एबा माइ गायनो थांनो आलि दाननो थांनो बिदिनो गोबां ओ खामानि जायो बेनि थाखाय जोंना बे नाखौ मोनोब्लाथाय जोंना हो अराव स्मस सावब्रबनानैबाबो जोंहा बिखौ थाव गोथां लगायनानै एबा फानलु गोथा फानलु गोथां लग गायनानै बेखौ जाब्रबनानै थांनो हायो आरोना थां औ आरो बेनि गोथावाबो बेनि खदआबो जोबोर ओ गोथाव आरो बियो जोबोर मोदोमोबो औ।
बिदिनो जोंनियावथ' गोबां ना दं नङा होमबा? थुरि ना, बारलि ना आरो ओ जेनेबा थाइलेण्ड ना बिदि गोबां ना दं नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ बांसिन नाया जेनेबा बांसिन थाइलेन्ड नाफोरखौ जोङो फुख्रिफोरावनो फिसिनाय जायो, नङा होमबा? जोंङो दैमाफोरावथ' ओैनो मोननो नागि
औ नंगौ नोंथां।
ओ नोंथाङाबो माबाफोर सोंनो सानबा नोथां सोंजागोन।
औ नों ओ जोंनि ओनसोलावथ' गोदोनि आबै-आबौमोननिफ्राय जों खोनानाय बायदिब्ला जोंना ओ बिदिनो फोथारफोराव एबा माबेबा जाम्फैफोराव ओ गुरनो दसे ओंखारलाङो ब्लानो जोंना खबाइसे गाहाम ना एबा ओ गोबां-गोबां नाफोरखौ जोंना मोननानै लाबनाय होननाय खोनायोमोन। नाथाय जोंना दानिया फोथारफोराव बिदिनो ओ ना गुरनो थाङोब्ला जोंना गोबाव सम गुरनानैसो एसे मोनबोयो। बेनि ओ जाहोना मानि थाखाय जालांखो एबा गोदोनि गोदो एबा एमान नाफोरखौ मानो मोनोमोन। नाथाय दा मानो एमान बिबांनि नाखौ मोनला बेनि जाहोनखौ नोंथाङा आंनो सुंद'यै फोरमायना होनो हागोनना?
औ नोंथां ओ गो गोदोहाय जेन'बा दुब्लिफोराव होनदोंना नोंथां?
औ नंगौ
औ जेन'बा दा दुब्लिफोराव बिदिनोे टे टेक्टर फोरजों हालेवनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो ओ नाफोराबो ओरै थाबांला आरो गोदो गोदायहाय नांगोल जोंसो हेवोमोन नालाय मोसौजों बेनिखायनो नाफोरा थैलाबायामोन बिदिहाय। बेनिखायनो ओ गोदोहाय गोबां मोनोमोन आरो ख'बाइसे गाहाम। आथिखालाव दा टे टेक्टरजों मेसिनजों एवनाय नालाय बिदि नाफोराबो थैफालाङो बेनिखाय खायनो खम जालांनो हमो दों आरो। आरो दैमाफोराव बो जोङो आथिखालाव दा लाइनजों स्थ होनाय नुनो मोन दों नङा हनबा नोंथां। औ बेनि नि थाखायनो नाफोरा अ जेन'बा सोरबा सोरबा सर्ट जानानै खारदेरो नालाय बे फोरबो बिदिनो थै खायो आरो बेनि थाखायनो नाफोरा एसे एनै खम जालांनो हम दों आरो जों दा थिखालाव गोदोहाय गोबां ना मोनोमोन बिदिनो गोसो बायदि गुरहैबानो अ जानो आन्थााखिनिखौ जोङो बोथिसेबाबो मोनबोनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय दा साम'फोरखौ मोननाय जायोना जायाला नोंथां
औ अ जों जोंनि ओनसोलावथ' दा बिदिनो साम'फोरखौ अं गोबां बिबांनि मोननाय जाया माबेबा फोथारफोराव बिदिनो माफा मानै मोनो बिदिनो अ जानो आन्थाखौ मालाबा मोनो मालाबा सम समाव नाथाय गोबां समावनो मोननाय जाया।
औ
औ आरो नाफोरखौबो बिदिनो गोबां समावनो मोननाय जाया जोंना मालाबा सानसेफोरल' बिदिनो मोननायखौ जोङो नुनो मोनसै
औ औ नंगौ ओ आरो जोंना थ दा दैलां बोथोरावथ' दैबाना जायो नङा बा बे दै बानायावनो दैबानायावनो जोङो गोबां सुबुंफोरानो जेखाइ गावबा गाव जेखाय लाना जे लानानै ना अ गुरफैनायखौ जोङो आथिखालाव दा नु नुनो मोनदों आरो। बे ना गुरनायाव गोबां जोङो नाथुर जुनाय मोननाय जायो नाथ फथुर फिसा फिसाखौ बिदिनो औ बिदिनो अ ना गोलाव नाथुर फिसा नाथुर बिमा बेफोरखौ जोङो गासिखौबो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ। बिदि बिदिनो जों औ
देवनाय
औ जोंना बिदिनो दा बेफोर अ नाथुरफोरखौ गोमालांनो हमनाय नुदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दा बेफोर नाथुरफोरखौ गोमालांनायनि गिबि गिबि एबा गुदि जाहोनखौनो साननानै लायो आं आबाद फोथार एबा बायदिसिना फोराव जोंना मुलि बाहायनाय मुलि एबा गोबां रासाय नारि हासार बाहायनाय बेनि थाखाय जोंना ओ गोबां नाफोरजों लोगोसे गोबां एम्फौ एनला एबा गोबां दाउ बायदिसि नाफोरखौनो जोङो थैलांनायखौ खौ नुनो मोनो मुलिखौ ओ बेफोर मुलियाादि जोंनि ओ बे देहानि थाखाय ओरैबायदि गोख्रों ओ एबा जोंनि खहा गोनां ना होमबा जोङो साननानै लानो हागोन बिसोरथ' मा माफा फिसा फिसा जुनारसो होमबा बिसनि थाखाय बेफोर मुलिफोरा बेसे ओ खहा गोनां जागोन बिसोरो बे मुलि खौ ओ मोदोमाव नाङो बानो बिसोरनि बेसे खहा जागोन बेनि थाखायनो जोंना ओ दानि मुगायाव ओ ना बायदिसिना एबा साम' बेफोरखौ जोंहा ओ दुब्लि फोथाराव मोननायखौ जोङो एसे खम जालांबाय होननानै जोङो साननानै मोनो आरोना नोंथां औ
बिदिनो ओ दैमा
होमबा नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय औ बि बिदिब्ला नोंथांजों आङो रायलायनानै ओ गोबां मोनथियो नाफोरनि मुं खौबो मोनथिना मोनबाय आरो ओ ना खौ बोरैहाय मोननाय जायो बेखौबो मिथिना मोनबाय
औ
आरो आंनि जा मिथि मिथिगौ बेखौबो नोंथांनि सेराव फोरमायनो मोनो
औ औ नोंथां औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ जों बेखिनियावनो दोन्थ' जासि निनामा
औ नोंथां